नोंथां।
खुलुमबाय।
अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
अ आं दा जोंनि बिफां लाइफांफोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा माबाफोर उसुबिदा दं नामा माने जोंनि जायगायाव मा मा बिफां लाइफां मोनो बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय।
नंगौ नोंथां बिदिबा दे बिदिबा नोंथाङा जागायजेनदो। मा मा बिफां लाइफां मोननाय जायो आरोना आरो बे बिफां लाइ बिफांखौ जों मा मा खामानियाव बाहायो। बेफोरनि सोमोन्दै औ दे बिदिबा जागायजेनदों नोंथाङा।
जोंनियाव बिफां लाइफां होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि। रायजोआ बिफां लाइफांजों बुंफबजोबनाय जोंनि बुहुमा बिफां लाइफांजों बुंफबजोबनाय। बिफां। बिफां लाइफां गैयामोनब्ला जोङो थानोनो हानाय नङामोन बे मुलुगाव। बिफां लाइफांनि थाखाय जोबोर गोनांथार। दा जोङो बुंब्ला जोंनि जायगायाव गोबां बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां मोनो। दा बेनिफ्राय जोङो सामफ्रोमबो नुबाय थानाय ओ बिफां लाइफां दङबा। जोङो बुंजायो जोंनिया गाम्बारि खोदोम। ओ फाख्रि बिफां थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां ओ बेनिफ्राय ओ लाल फमा बायदि गोबां बिफां लाइफां मोनो। साल सिगुन बायदि गोबां बेसेन गोसा बिफां। नो दा बेनिफ्राय जोंनि जायगायावथ' गोबां। बायदि रोखोमनि फिथाइ होग्रा फिथाइ होयिबो गोबां बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां दङ जेरै फिथाइ फिथाइ होग्रा बिफां लाइफां होननानै बुङोबा जों
गोजां बोथोरावबो फिथाइ होयो गोलोम ओ बेनिफ्राय दैज्लां बोथोरावबो गोलोम बोथोरावबो जोंनिया फिथाइ होयो बेबायदि बायदि बायदि। होयो रोखोमनि बिफां लाइफां मोनो दा जेरै जोङो गोजां बोथोराव फिथाइ होग्रा बिफांफोरखौ बुङोब्ला जोङो जेरै थिं ख्लां नारें जुमब्रा आरो जलफाइ बेनिफ्राय बैग्रि आरो। ओ गोसोआव फैजोबासै होमबा इसिबां जेन' बेनिफ्राय जोङो जुदि गोलोम बोथोरनिखौ बुंबावोब्ला जोंनिया दङ थाइजौ खान्थाल लिसु लिथिखु आरो जोंनिया बेनिफ्राय गोबां बायदि मैया दंबावो जों गोसोआव फैजोबनो नागिरा दा बेनिफ्राय जोंनिया बिफां लाइफांफोरा जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। आरो बिफां लाइफां फोरखौ फोरनिफ्राय जों गोबां बायदिसिना मुवा बेसाद फोरबो बा। बानायो जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ बानायनानै लायो दा जेरै जोङो जोंनि न'। न' बानायनायफोराव जों बिफां लाइफांखौ बाहायो। जेरै जोङो जों गोदो गोदायफोरो। जोङो खुन्थिया हिसाबै जों दंफां गिदिर गिदिरफोरखौ जों बाहायोमोन। दा दानि दिनावथ' जोङो सिमेन्ट रड। खौ जों बांसिनै न' बानायो ओ।
नंगौ।
नाथाय दा जोंनिया ओ दा जोंनिया। दा जोंना ओ सिमेन्ट बानायोमोन गोदो गोदाय जों नुयोमोन। जे गो गोबां बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो हाजोफोरनिफ्राय दानना लानानै जोङो न' लुनायफोराव बाहायनाय नुयोमोन आरो नाथाय। दासिमबो बैफोरो दंफांफोरखौ जोङो नुनो मोनो। दासिमबो बैफोर सेवनानै थांजोबाखै ओरैबायदि गोख्रोंमोन गोदोनि बिफां लाइफांफोरा बेनिफ्राय जोङो दासिमबो बिफां लाइफांफोरखौ। खौ बिफांफोरखौ जोङो न'नि उखुमफोराव बाहायो ओ जोङो उखुमाव बाहायो आरो बेनिफ्राय जोंनिया बिफां लाइफांफोरखौ जोङो गोबां नांलानाय। ओ गोबां नांगौ जानाय जों मुवा बेसाद बानायो जेरै आरांगा मासि आरो।
नंगौ।
खामफ्लाइ खामफ्लाइ जोङो दानिया। गोबां मोजां मोजां नुनाय मुवा बेसादफोर बाहायो। बेनिफ्राय जोंनिया ओ गोदो गोदाय जोंनिया बेबायदि मोजां नुनाय एसिबां बानायामोनबाबो जोंनिया माने नांगौ जानायखौ बानायोमोन आरो जेरै जोङो जि दोननो थाखाय जों औवा बायदिफोरखौ लाबोनानै आलनाबो बानायोमोन। दा बेबायदिनो जोङो सोलायबोगासिनो। दा जोङो बिफां लाइफांफोरखौ बाहायबावनाय होननानै बुङोब्ला जोङो दासिमबो जोङो खाखोर बायदि बानायनायफोराव बाह बाहायो। दा बिफां लाइफाङाथ' जोंनि थाखाय जोबोर बेसेन गोनां बिसोर जोंनो। अक्सिजेन होयो बेफोरो जोंनो अखा हानायाव मदद होयो। आरो बेफोराव जोंनिया। गोबां समायना समायना ओ दाउफोराबो थायो। बेयाव दाउफोरनि न' बिफां लाइफांफोरा बिनिफ्राय जोंनि हायाबो मोजाङै थायो आरो बिफां लाइफां थायोब्ला बेनिफ्राय जोंनिया आरो दैनि थाखोफोराबो गोजौआवनो थायो खायफा खायफा फाया बिफां लाइफांखौ जों फुजिनायबो नुनो मोनो जेरै जोंनो बर'फोरा सिजौ बिफांखौ फुजियो बिनिफ्राय जोङो जोङो माखासे हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरखौ नायोब्ला जों नुयो ओ फाख्रि बिफां बायदि बिफांफोरखौ फुजिनाय जों नुयो। दा बिदिनो जों बिफां लाइफांफोरजों सरजाबफानाय बिफां लाइफां गैयाबा जों गैया। बेबायदि जाहैयो आरो। दा नोंथाङा बिफां लाइफांफोरनि बागै मा बुंनो सानो एसे बुंनो हागोन ना?
औ हायो नोंथां दा नोंथाङा मख'बाय जों मा मा बिफांफोरनिफ्राय जों फिथाइ सामथाइबो मोननाय जायो बा जों बिफां लाइफां खौ जोङो बन बादि औवा जोङो दैजौ ओंखाम संनायफ्राव बाहायनाय जायो। यो आरो बेबायदिनो जोङो बायदि सिना जों न'आव बाहायनाय आगजुफोरखौ बिफांनिफ्रायनो जों मोनो। बा बानायना लायो जों बा न'खौबो जोङो बिफांनि बे गन्द्राय बा दंफांनि बे आ बे दंफांजोंबो बानाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ दा आं गुबैयै जोङो गुबै माने जोंनि आसाम हादोरसायाव मोननो थांनाय जोबोद ओ दाम गोसा बिफांफोर जाय बिफांफोरखौ जोङो जोंनि न'खराव बाहायनाय आगजुफोर जों बानायो जेरै जोंनि उन्दुग्रा फालें बा आरांगा मासि बेफोरखौ जों बानायो आरोना बा मुरा जिरायना थानो हानाय बेबायदि आरोना नोंथां। दा बेफोरनो जाहैबाय जोंहा साल साल बिफांखौ खोनादोंना नोंथाङा?
मा होनदों नोंथां? औ।
औ साल बिफां सिगुन बिफां गाम्बारि सौरा बिफां फाख्रि बिफां सिमलि बिफां बेफोर दंना फार्निचार बानायग्रा।
बेफोरजोंनो बांसिनै जों फार्नि चार बानायनाय जायो आरोना दा नै साल बिफांजों जोंहा ओ जोंनि न'नि खुन्थियाफोर जों जेब्ला माबानि न' लुयो हा-हानि न' लुयो बा जों बे साथाय बेरा होनना बुङोना जोङो? ओ बेफोरबायदि नङाबा केेंसि बाथाम दोनाय होनना बुङो जोङो। जायखौ जोङो ओ मा होनो बे दंफांजों लु-लुनाय जायो आरो माने बेरायाबो दंफांनि जायो। खिरखिफोर बानायनाय बा जोङो बेनि न'नि पस्ट माने खुन्थिया होनाय गिदिर खुन्थिया बेफोरबो साल बिफांजों होनाय जायो आरोना। नोंथां बे साल बिफाङा ओरैबादि मोजां बिफां बियो! माने बियो जोबोद आ गाज्रि जाया आरोोना थाबैयो बे बिफाङा साल बिफाङा बेबायदि आर ना थां आरो औ जोबोद बोसोर थांङो आरो बियो जुदि नोंथाङा दा बानायोबा बे साल बिफांनि साल दंफांनि
नोंथां बे बिफां आंनि न'आव दासिमबो बे बिबांखौ मोनो आरो माने गोदो गोदाय जोंनि न' बे बिखौ बाहायनानै न' लुनाय जादोंमोन माने खुन्थिया हिसाबै बाहायदोंमोन
नंगौ
आंनि आबै आबौनि बिफांमोना बिसोर बानायदोंमोन नाथाय दासिमबो बेफोरनि खुन्थियाखौ जोङो नुनो मोनो सेवाखै
औ औ दा बेनो सिगुन बिफांजोंबो जोङो मोजां फारनिसारफोर जेरै फालें आरांगा मासि बेफोरखौ बानायनायखौ नुयो बा बायदिसिना न'आव आलना होनना बुङो जायखौ जोङो जि दोम बेफोरबायदि बायदिसिना न'नि साजायनाय आगजुफोर बेफोरखौ जों सिगुन बिफां साल बिफांजों बाथिथा साफा मेथिथासब बिफां दंना बेफोरजों फार्निचार बानायनाय जायो आरोना जोङो। आरो जोबोद मोजां जेरै आरो जोंनि जाय बिफांखौ जोङो जोंनि आसाम हादोरसानि जोङो हादोरारि बा जोंनि हारियारि बिफां होननानै जों गनायथि होदों बे बिफाङानो जाहैबाय हलं बिफां होनना बुङो। हलं बिफांखौ ओरैनो नोंथां दे आ जोंनि आफार आसाम साइडजोंसो मोननाय जायो आरोना बांसिन आरो बेबायदिनो जोंहा बे साल बिफाङा मोजां नालाय साल बिफाङा मोजांखायो माने साल बिफांजों
औ औ औ खोनादों नोंथां
औ साल बिफां साल बिफाङा जोबोद गोनांथार आरोना जोंनि गेजेरावहा मानोना साल सालनि बागानफोरबो मेरला दङ आरो बेबायदिनो जोंखौ फालांगियारि बादि हेफाजाबबो खालामो बेफोरो ओरैनोथ जोंनोबो बिफांखौ नांगौ बिफांनो दाननाया गाज्रि आरो जोंहा जोबोद ओ जोबोद गोख्रों गोख्रैथि जों माने बिफां लाइफांखौ दाननाय बा खमिलांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो आथिखालाव बेबायदिनो जों बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो आरो मोनसे दं बिफां जेरै
जोङो फालांगियारि बायदिहाय जों बे बिफांखौनो गायना बेजों जोङो मुलाम्फा मोनो बा गावनि जिउ राहा खुंनायावबो हेफाजाब होयो। बे बिफाङानो जाहैबाय नोंथां राभार बिफां होनना बुङो ना रबार बे रबारि बिफांखौ बागान औ बागान बानायो आरोना जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बा आबादारिफ्रा बे रबार बिफांनि बागान बानायनानै बेखौ बिफाङा जुदि एसे देरोब्ला‌ बे दरखांनायनि उनावहाय बेखौ आ बिगुरखौ हाना नैहोबा मानया बेनिफ्राय आ बे आथा आथा बायदि बिदै बा रोसि रस ओंखारो आरोना नोंथां। औव बेनो उनावहाय बेनो राबार जायो आरो जोंनिया। बे जायखौ जोङो बाहायोना रबार जिखुनु बेसादफोर बानायनाय जायो गाखोनाफ्रावहाय बेनो आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो जोंहा फाख्रि दंफांफोरखौ जों गुबैयै जोङो फारनिचार बेफोर बानायनायाव एसे गोब्राब। नाथाय बियो जोङो बनफोर होयो आरो ना न'आव अर सुफोरनो थाखाय अर सुनो बा बेफोरबायदि आरोना आरो दं गामबारि दं दंफांफोरखौबो जोङो फारनिचार बानायनाय जायो गामबारि दंफांनिफ्रायबो आरो सजना बिफांफोरखौबो जों बिनिफ्राय जों बिलाइबा फिथाइ मोनजायो। बेबायदि आरोना नोंथां बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां जों दोनथ'लायनोसै औव। दे बिदिबा गोजोनबाय गोजोनथों।